खोनादोंना औ खोनादों औ ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम फामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथांजों आङो ओरैनो उम मा सावरायनो हागोन दा ओरैनो जोङो फोरबोफोरनि सायाव सावरायनोसै ना
औ
ओ बर'फोरनि माखासे फोरबोफोरनि सायाव औ नोंथां
होमबा नोंथांआ सावरायग्रोदो नामा
औ जागोन दे अब्ला नोंथां गिबिआव होमब्ला आङो नोंथांनिसिम बैसागोनि बागैनो ओ सुंद'यै फोरमायलांसै नोंथां ओ जोंहाथ' बैसागो होनोब्ला मोनफ्रोमबो उम बर' सुबुंफ्रानो सा साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जि बैसागोआ बर'फोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो आरो जोङो बेखौ मोनसे गोदान बोसोर होननानै ओ बर'फ्रा ओम फालिबोदों आरो ओम दा फालिबायबो थायो जि बर'फोरनि गोदान बोसोर होनोब्ला बैसागो जे बैसागोआ जोंहा माब्लानिफ्राय जागायो होनोब्ला जोङो बुंनो हायो बैसागोआ सैथ्र दाननि जोबथि साननिफ्राय जागायो होननो हायो आरो जेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला जे बैसोग बिनि सानसे सिगां जायो आरो बैसाग दाननि सानसे सिगां सैथ्र' दान नि जोबथि साना बै सानखालि जों मा खालामो जोङो मोसौ मोसा बेफोरखौ जोङो मा खालामो बै सानाव मोजाङै थुखैस्राङो लोबस्राङो बेनिफ्राय मोसौनो गोदान रसा बायदिसिना गानहोयो जोमहोयो बेनिफ्राय मोसौखौ बेमार आजार जाहोनो हायै बदि जोङो मा खालामो फोथायनाय दं आरो जिब फिथ बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो माला सुनानै बै दिनाव मोसौफोरनो गानहोनाय जायो आरो जाहाथे जोंहा मोसौफोरा फैबाय थानाय बोसोर गोदानाव जेबो बेमार आजारफोर जाया बिनि थाखाय आरो जोंहा जेब्ला मोसौखौ बिदि गानो खाङो बिनो गोसोम गोसोम फोथा फुननानै होनाय जायो आरो जोंहा मोसौनो बेनिफ्राय फुरथा फनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ ज'यैनो मोनसे दैमाबा बिलोआव थुखैनो लांनाय जायो आरो नोंथां बोसोर गोदान फैनायनि सिगां आरो बै थुखैनो लांनायाव जों मा खालामो जि लाव फान्थाव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ हानानै जों खादा बा दाला सान्द्रिफोराव लानानै जोङो मोसौनो सारनानै होयो आरो बेखौ मानो सारो होनोब्ला जोंहा जे ओ मोसौनो सारनायनि जाहोना जाबाय ओरैबायदि जेबो बेमार आजार बेफोरोबो फैगौ गोदान बोसोराव जाहाथे जाया आरो जोंहा माखासे सल'बाथा जे सल' खुगा मेथाइफोर दङ आरो बेखौ मोसौखौ होलांनाय समाव खनो जेरै जों बुंनो हायो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बिदि होननाय सल' खनो आरो जाहाथे जोङो बेनिफ्राय बुजिनो मोनो जे बोसोर गोदानाव जि मोसौफोरा जाहाथे बिफा बलद बायदि जायो बिमा गायदि बायदि दाजाथों होननानै जोङो खुगा मेथाइ बिदिनो खनलाङो आरो मोसौखौ थुखैनाय लांनाय समाव नोंथां ओ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला मोसौखौ थुखैनो लाङो बेनि मोसौ दिरुं बायदिसिनाफोरखौ जोङो बै सानखालि दैमायावनो गारबोजोबो आरो नोंथां दैमायाव थुयै थुयै खाबथानानै गारबोजोबो बैसानखालि बेनिफ्राय मोसौखौ दैयाव होसोमनानै जाय फारा फारि थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंहा नैथि साननिफ्राय जागाय जोंहा बैसागुआ ओ जेनेबा बैसागोनि सेथि सारिखाव जोङो मा खालामो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उम गेदेरा उन्दैखौ ओ बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बेफोरबायदि जोङो खुलुमनाय बायदिसिना हाबाफारि न'नि सोमोन्दो लालायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागोनि से थारिखाव बेनिफ्राय रायजो राजानि हंग'फोराव जोङो बाथौ थानसालियाव आर'ज लानायखौ नुनो मोनो आर'जखौ मानो लायो होनोब्ला जे जोंनि फैबाय थानाय बोसोर गोदान बियो जाहाथे मोजाङै मोजां बयनिबो न'ख खराव बारग'लाङो बिनि थाखाय जों आर'ज खालामो आरो बै आर'जआव आरो जों बयबो गेदेरफोरखौ जोङो खुलुमो मान होयो आरो उन्दैफोरखौ बोर होयो आरो बै सानखालि बिदिनो जोङो बायदिसिना ओम बिदिनो ओम मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो बेनिफ्राय नैथि साननिफ्राय जोंहा जागायो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना हाबाफारिया मोनफ्रोमबो गामि-गामि सेंग्रा- सिख्ला सिख्ला बोराइ-बुरै गथ'-गथाय ज'-ज' न'खर- न'खर हाबलायनानै रंजायो आरो जोंहा बैसागो बोथोराव आरो जोङो बुंनो हायो बैसागो बोथोराव मोनफ्रोमबो न'खरावनो बर' न'खरावनो जोङो जौ ओ बिदै सौ ओ संनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना जोङो बैसागोआव मोनफ्रोमबो न'खरावनो जौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय आरो दंबाय जोंहा मा होनदों जिणबो ओ सेंग्रा- सिख्ला बे एदावलायनानै जंखायलायनानै न'खर- न'खर मोसानानै ओ माइरं मागियो बायदिसिना मागियो आरो नोंथां बेनिफ्राय बोराइ- बुरै फोरा ओ जौ मागियो ओ गथ'- गथायफोरा ओरैनो माइ रं मागियो इदिनो आरो आं बैसाग बैसागोआ सोलिबाय थायो बिदिनो स्नि सानसिम गोदोनि दिनाव जोंहा बैसागोआ स्नि सानसिम ओम जायोमोन आरो दाबो जायो आरो बिदिनो सिनि सानाव जोंहा बायदि बायदि बैसागु थायोमोन जेरै जोङो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु सैमा बैसागु हांसो बैसागु बायदि बायदि बैसागु थायोमोन आरो बे गोदोनि दिनाव नाथाय दानि समाव मा मोननैल' बैसागु जों बांसिनै फालियो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां नाथाय सैमा बा माबाफोरा जोंङो बारा इसेबां मुलाम्फा होआ बेखायनि थाखाय मानसि हारिया दानिया मोसौ बैसागुखौल' आरो मानसि बैसागुखौल' बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेनिफ्राय उम जोंनि जि बैसागोनि स्नि सानखालि जों मा खालामो ओ फिथाइ- सामथाइ बा मैगं -थाइगं से ओ सेजौ सेथा मैगंफोरखौ जोङो खांनानै बै दिनखालि गोखा -गोखै जानाय बेखौ जायो आरो बै मैगंफोरखौ मानो जायो होनोब्ला जि जोंनि फैबाय थानाय बोसोर गोदान बै बोसोर गोदानाव जाहाथे जोंनि देहाया मोदोमाव जेबो बेराम-आजारफोर जानो हाया बेनि थाखाय जोङो मा बेै सेजौ से था मैगं बा मुलियारि मैगंफोरखौ जोङो जयै एवनानै जालायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना बैसागोआ स्नि साना जोबनानै थाङो आरो नोंथां नोंथाङा बो ओरैनो बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबोफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा? औ।
ओ दा जेनाखि नोंथाङा ओ जेनाखि बैसागु फोरबो फालिनाय बा बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबो फालिनाय ओ बिनि गोबांथार ओ खोथाफोरखौ बुंनानै थांबाय ओ दा ओ बे समावहाय आंबो ओ जेनाखि बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबोनि गेजेराव ओ मागो दमासि बे फोरबोखौ आङो ओ फोरमायनो सानदों। दा मागो मागो दमासियानो जाहैबाय जोङो ओ माग दानाव जेनाखि फालिजानाय मोनसे फोरबो ओ बे मागो दमासिखौ जोंनि बर'फोरा ओ गोदो -गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो जे ओ फालिबोदोंमोन बा ओ बेखौ रंजाबोदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो बेखौ आथिखालावबो फालिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ दा नैबे मागो दमासि फालिनाया जेनाखि ओ माग दान ओ माग दाहानावहाय ओ बेखौ खालामनाय जायो बेनिखायनो बेखौ ओ मागो होननाय जायो। ओ जे ओ उम बेयो सरासनस्रायै गोजां बोथोराव जायो। ओ गोजां बोथोर जेरै जानुवारि ओ जानुवारिनि बेयो ओ फरटिन नङाबा ओ फिफटिन बे थारिखाव ओ बांसिन सिनै जानाय जायो ओ ओ बेबायदिनो जोङो ओ बै मागो दमासि बेखौ बेखौ जोङो ओ आबाद आबादजों थोंजों सोमोन्दो गोनां बुंना होननानै बुंनांगोन मानोना जोङो बेखौ ओ आबा जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावखांनायनि उनावहाय बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो दा जोङो मागो दमासियाव ओ जोङो गुबैयै ओ बेखौहाय जेनाखि ओ ओ जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै बुंब्लाबो अरजाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मागो दमासियाव जोंनि न'खर बर' न'खरफोराव जोङो ओ मागो ओ मागो आवहाय ओ मागोनि सानावहाय जोङो ओ फुङावनो जे रावबो नुयैयाव जे ओ दंफांनि ओ दंफां लाइफां जेरै फिथाइ थायग्रा बिफांफोरनि ओ बिफांफोराव जे रावबो नुयैयाव ओ जिगाब खानानै होयोब्ला ओ जे बे गयाहाय ओ बांसिन थायोबा फिथाइ सामथायाइया बांसिन थायो होननानै फोथायनाय जायोमोन ओ बेबायदिनो ओ दा आ गोदोनि समावहाय ओ बेबायदि फोथायफैयोमोन होननानै मिथियो। नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ जोङो ओ एसे खम ओ नुनो थांसै दा बेबायदिनो ओ जोंनि उम ओन ओनसोलावहाय ओ मागो दमासिनि समावहाय ओ गोबां न'खर न'खरै गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानायनानै जायो जेरै फिथा सौराइ लारु ओ एनथाब बेफोरबायदि दा फिथा ओ बानायनायनि सोमोन्दै आङो एसे बुंलांसै दा फिथाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जे ओ ओ फिथाखौ जोङो गिबियावनो जेनाखि जोसा माइरं बेखौ साबसिन जायो होननानै जोङो जोसा माइरंखौ सायख'नानै लानाय जायो। दा बे माइरंखौ जोङो सायख'खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ उवाल गायहेनाव अबावबा जोङो ओ मिक्सार ग्राइडारावहाय खौ जोङो उन्नानै लाग्रोनो हायो ओ बेखौ गुन्दै खालामनांगौ जायो। ओ दा बै ओ अन गुन्दैखौ जोङो आरोबाव सालिबावनांगौ जायो जाहाथे ओ बेवहाय गथा गथा ओ ओ माइरंफोरा थाया आरो मिहि मिहि ओ अन गुन्दैफोराल' थायो बेनि थाखाय आरो जोङो फिथाखौ सावनो थाखाय गिबियावनो गाग्रा नांगौ आरो थिथलि खर'खौ जोंनो नांगौ जायो आरो लो सिप्सा नांगौ जायो बे फिथाखौ जोङो खोबनो थाखाय बेबायदिनो जोङो ओ गिबियावनो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानाय जायो। आरो फिथाखौ ओ फिथा अन गुन्दैखौ जोङो रेडि खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंहा फिथा बानायनायाव नांगौ जौ जेरै ओ आ मेथाइ ओ मेथाइ गुर आरो बेजों लोगोसेनो ओ सिबिं ओ डासटबिनखौथ' जोङो बाजाराव बायबाबो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ गोबां बर' न'खरफोराव जोङो सिबिं आबाद मावनानै लारायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोङो सिबिंजों गुर मेथाइजोंखौ देनानै लाग्रोनां खानांगौ। ओ जोङो फिथानि सिङाव बेफोरखौ होयोब्ला जोङो थावसिन मोनजायो। आरो जोङो ओ बेबायदिनो गावबा गाव आदब हिसाबै सोरबा सोरबा नालेंखरबो होयो। बेबायदिनो हाइजें बायदिसिना होफबनानै। जोङो फिथाखौ गोथाव सावनानै जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाय दा ओ सिथाव सिथावखौबो बेबायदिनो सिथाव लारुखौबो बेबायदिनो जोङो। ओ माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो बेबायदिनो अन गुन्दै खालामनानै जोङो सिथाव गदाइ साराय गुदुङाव होब्लानो। ओ जोंना माइब्राया सिथाबग्रा हिसाबै बियो। सिथाबो आरो बेनि सिङावहाय जेनाखि मेथाइजों आरो। ओ सिनि बा ओ सिबिं बेफोरबायदिखौ देनानै होफानाय जायो बेबायदिनो जोङो सिथावखौबो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो लारु। बेखौबो जोङो माइब्रा माइरंजोंनो अन गुन्दै देनानै बेखौहाय ओ नाग्लिनाय जायो दै एसे एसे सा बेबायदिनो जोङो थाव होनानै बेखौहाय नानानै जेन' थावआव होसननानै बेखौ एवनानै जानाय जायो बेबायदिनो। गोबां सौ माइब्राजों बानायजानाय सौरायबो जायो जेरै सौरायखौहाय। जोङो बानायनोब्ला। जोङो गिबियावनो हरसेसो सोमग्रोनानै दोननांगौ बेनि उनावहाय बे जेनाखि जेनाखि अखानायै फुङावहाय एवनो हानाय जायो आरो। दा बेखौ दै सारसे सारसे एवनांगौ थाव होनानै बेनि उनावहाय। ओरयो गुरै जालाङोब्ला बेखौ जोङो जानो हानाय जायो बेबायदिनो बर'नि न'खरफोरावबो गोबां जाग्रा लोंग्रा। मुवा बेसादफोरखौ जायो आरो बेबायदिनो बै सानखालिहाय। गास गासैबो बर' न'खरफोराव फिसिनाय थायो। आरो बैफोरबायदिखौ जोंनि बर' न'खरनि सुबुंफोराहाय बेनि न'खर बेनि न'खर गिदिंलायनानै जौखौ लोङो। बेबायदिनो रंजायो मोसायो बेबायदिनो जोंनि मागो दमासि फोरबोनो फालिनाया जायो आरो। दा हब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां दे अब्ला।